हेलौ ओइ हेलौ
अ आंनिखौ खोनादोंं नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ।
जोङो अब्ला दायो मा आयदाखौ सावरायगोन
मा होन्दों नोंथाङा मोजाङै खोनायाखै
दायो अब्ला मा आयदाखौ सावरायगोन।
औ नोंथां ओ दा जोङो आबाद आयदानि सायाव एसे सावरायनो सानदों नोंथां।
औ हो जायो सावरायजायो नों बिथां नोंनि ओ बयसखौहाय एसे माने गोदो गोदो खोनाफैदों एसे ओ ओ खरायै बुंनो हागोन नामा?
औ खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनाबाय
औ बिदिब्ला औ बुंलाय
नोंथाङा उम ओ बेखेवगोन नामा?
नोंथां बिदिब्ला ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव दा समाव मा मा ओ आबाद मावबाय दोङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां खोनादोंना
औ खोन
औ औ औ ओ जो जोंनि ओनसोलावहाय दायोथ दैज्लां बोथोर ना दैज्लां बोथोर बोथोर जाबाय नङा होमबा ओ दा दाना आसार दान दा जोङो जोंनि ओनसोलावहाय माखासे आबादारिफोरा जोंना माइ आबाद आबादखौनो मावगासिनो दङ खोनादोंमोन नोंथां औ माइ माइ आबादजों लोगोसेनो ओरै ओ गाव गावनि नख नखरावहाय जेरै मैगं थाइगं माखासे मैगं थाइगंफोरखौबो मावो जेरैहाय मैगं थाइगं होननानै बुङोब्ला जोगोनार खुमब्रा फोरला ा मैथा बेफोरबायदि आबादखौ मावनाय जायो आरो आरो न नआवहाय बयनिबो न आव आरो बेजों लोगोसेनो जोंनाथ गाहाय आबाद होननानै बुङोब्ला माइयानो नङा होमबा
औ
औ माइखौनो जोंनि ओ जोंनि बर फोरा बा जोंनि ओनसोलाव दहाय बांसिन ै बे माइखौनो माइ आबाद होननानै बयबो दैज्लां बोथोरावहाय गायनाय जायो दा जोङो बे माइखौहाय गायनो थाखाय गिबियावनो माइलि दोननाय जायखौहाय जों जोलैनो खु जेब्ला बोथोर फैगोन अब्ला खुबैनो थाखाय जोङो जोलैनो थाखाय दोनखायो जायखौ ज- जों माइलि दोनथुमनाय होनो बैबायदि माइ माइखौ बा माइजलि दोनथुमनाया जोंना गोग्गो बेगर जानांगोन गुबुन जे जाबाय दि माइ बेयो माने गुबुनजों ओ लगाय लथाय जानो मोननाय नङा जायखौ जोङो खुबैगोन बा जायखौ जों गायगोन बेखौ जोङो जोलै महरै दोनो बेबायदिनो जेब्ला ओ सम जायो बा बोथोरा फैयो अब्लाथाय जोङो माइ आबादखौहाय गायनो थाखाय ओ सिगाङावनो जोङो फोनो थाखाय बेखौ जाम्फै बा फुख्रिफोरावहाय सोमनानै दोनो हर नै बा हर थाम बिदिनो सोमनानै दोनखांनायनि उनावहाय बेखौ बोखांनानै हाय ओ दै फोर सर होनानै उनावहाय बेखौ खोथिया थिलियाव बा जों- खुबैनो नागिरनाय खोथिया एवनाय थिलियावहाय हाफोरखौ गोमोन फोमोननानैहाय दैखौ ओ बुंजासे दोननानै आरो जेरै एबा दै ओ गलाङा जासे बेबायदि दुब्लिखौहाय खोथेनानैहाय बेवहाय माइखौहाय फोनाय जायो आरो
औ
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों दे नोंथां बुंलाय
औ दा अब्ला ओ नोंथांमोननिथिं दायो ओ मा आबाद मावगासिनो दङ ओरैनो दैज्लां बोथोराव?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो दा दैज्लां सम नालाय बेनिखायनो बांसिन सुबुंखौनो जोङो माइ आबाद मावनायखौ नुदों आरो। ओ जोङो माइ आ बादखौ मावनोब्ला गिबियावनो जोंनो माइज्लिनि गोनांथि जायो। जोङो बे माइज्लिखौ ओ थांनाय बोसोराव गायखानाय माइखौनो ओ जा गोग्गो माइ बेखौ दोननाय जायो आरो। ओ आरो जायफ्रा गैया बिसोरहा बाजार आव मोननाय बे माइजलिफोरखौबो बायनानै ला बोयो आरो। बेनि उनाव ओ जोङो बेखौ फाथोनि बस्थायाव सोनानै ओ फुख्रियाव सोमनानै दोननाय जायो आरो। बेनि उनाव सोमखांनानै नानै जोङो जेब्ला सानसे बा साननै जायो अब्ला बेखौ बोखांनानै जोङो जा बे लाइ बिलाइ बेवहाय जोङो मोजाङै ओ बहननानै दोनो आरो
हनानै बेनि उनाव जोङो बेयो जेब्ला गाजा बेरो अब्ला बेखौ जोङो मोजाङै बोखांनानै दुब्लि फोथाराव लांनाय जायो आरो। जोङो बेखौ फोनायनि सिगांनो जोङो मोजाङै ओ दुब्लिखौ ओ हालेवनानै लाग्रोनांगौ जायो आरो। बेयावहाय जोङो न'खरनिनो ओ बानायनाय हासार जेरै गोबोर हासारफोरखौबो हैजायो आरो। बेनि उनाव ओ मोजाङै हालेवखांनायनि उनाव जोङो बे माइखौ आखाइजों मोजाङै सारै सारै फोनाय जायो आरो।
ओ बेनि उनाव ओ जेब्ला बेयो दान मोनसे बा एसे दान मोनसेनि बारो बेनि उनाव जोङो बेखौ आरोबाव फुफिननानै ओ बेनि उनाव गायफिननाय जायो आरो। गायफिननानै जोङो एसे देरोब्ला बेवहाय जोङो आबादा मोजां जानायनि थाखाय बायदि हासार बाहायनाय जायो आरो न'नियाव न'नि बानायनाय हासार जेरै गोबोर हासार बोरमा खिफोरखौबो जोङो हैनायखौ नुदों आरो नोंथां आरो आबादाव एम्फौ जानो हायिबायायदि जोङो बायदि मुलिफोर बाहायनायखौबो नुनो मोनदों आरो। नोंथांमोननि ओनसोलाव बे ओ टेक्टरजों हालेवनाया बांसिनना गोदोनि हुदा बायदि बेनो ओ हालजों हेवनाया दासिमबो दं नोंथां
ओ जोंनि ओनसोलावहाय बुंनो थाङोब्ला टेक्टरानो बांसिन जाबाय आथिखाल मानो होनबा जों बयबो सुबुंफोराहाय ओ गावबा गाव समखौ गुसुं खालामनो बा दसेनि दसेनि गेजेरावनो जानाय बेबायदिखौ नोजोर बोनानै बा ओ जोङो माने समजों खारफानो नाजानाय वहाय बैफोरबायदि जे बिगियाननि गेजेरजों दिहुन जानाय माखासे आगजुफोर बेफोरबायदि आगजुफोरखौ जोंनि ओनसोलाव बाहायनाय नुनो मोनदों। ओ अब्लाबो जे जोंनि गोदो आबै आबौ मोनहा दिहुनबोनाय जेरावहाय नांगाल होनो जायखौ ओ बेखौ एसेबां मानि ओ बाहाय होआखैबाबो एफा एनै माने साफा सानै न'खरनि मानसिफोराहाय बे नांगोलजोंबो एवनायखौ नुनो मोनो आरो अब्लाबो ओ रुजनानै नायोबा ओ टेक्टरखौनो बांसिनै बाहायनाय नुनो मोनो।
औ नोंथां।
औ। खोनादों ना नों
औ नोंथां खोनादों दे।
औ औ अब्ला नोंथांमोननिथिंलाय ओ नांगोलखौनो बाहायो ना ट्रेक्टरखौ बाहायो ना मोननैखौबो बाहायो?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो जायफ्रा रांनि आंखाल आरो एसे रांनि ओ जा उसुबिदा बिसोरखौ जोङो गोदोनि हुदा बायदियैनो नांगोल ओ हाल ओरै लाना थांनानै जोङो हेवनायखौ दासिमबो नुयो आरो ओ नाथाय बांसिनखौनो जोङो गावनि समखौ जोङो बासाय नो थाखाय टेक्टर आरिजों हेवनायखौ नुयो आरो ओ जाहाथे खम समनि गेजेरावनो खामानिया जानाय बायदि।
औ नोंथां ओमफ्राय जे नों हो दों ना नोंसोरनियाव थेक्टर ओ बाहायो ओम दा थेक्टरनि अनगायैबो आथिखाल ओ जे गोदान गोदान आगजुफोर ओंखारगासिनो माइ गाय नाय बा आबाद मावनायनि बेलायाव दा टेक्टरनि अनगायै बो माबाफोर गुबुन आगजुफोर बाहायनाय दंबावो नामा?
नोंथां ओ जोङो टेक्टरनि अनगायैबो जोङो माइ गायनायावबो ओ गोदान जोंनि गोदान मुगानि गायग्रा ओंखारदों नालाय मेसिन। बेखौबो बाहायो आरो सासे सानैया नाथाय गोबांखौनो बाहायनाय नुवाखै।
अब्ला नों नोंथांमोननि ओनसोलाव बै आगजु खौ बाहायो ना माइ गायनायाव?
औ साफा सानैखौ जोङो बाहायनायखौ नुदों आरो आरो माइ हानाय समावबो जोङो बै हाग्रा गोदान मेसिन ओंखारदों ना बेखौबो जोङो बाहायनायखौ नुदों आरो नोंथां।
औ औ।
नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरखौ बाहायो ना?
ओ जोंनि ओनसोलावहाय एसेबां मानि ओ बेबायदि आगजुखौ बाहायनाय नुनो मोना। ओरैनोथ' जोंनियाव माइ गायनायखौहाय जे माइ गायनायनि मेसिन होनदों ना नोंथाङा? ओं बेखौथ' जोंनियाव बाहायाखै दाबो ओ माखासे आबादारिफोरा ओमफ्राय बेै जे ओ माइ हानाय माइ हानाय बोथोर सफैबाथाय जों माइ हायो ना? ओ बेबायदि जे माइ हानायनि आग जु बा मेसिन बेखौहाय साफा सानै आबादारिफोरखौहाय बाहायनाय नुनो मोन्दों आरो खोनादों ना नोंथां?
बुंलाय नोंथां।
औ औ दे नोंथाङा बुंनो हागोन।
नोंथांमोननि ओनसोलाव बे माइ हानाय समावबो बे मेसिनखौ बाहायो नामा नोंथां?
हा?
माइ हानाय समावदि ओ जोंना गोदो आखाइजोंनो खासि लानानै हायोमोन ना ओ दाथ' गोदान मुगानि मेसिनफोर ओंखारदों ना बेफोरखौ बाहायो ना ना गोदोनि बायदियैनो ओ दासिमबो हुदाफोरा दङ'।
औ जोंनियावहाय ओम बे गोदोनि बा दानि दा गोदान जे आगजु ओंखारदों रुजुनानै नाय योब्ला आरो ओ आखाइजों होनायखौनो बांसिन मोनो नाथाय बा माखा साफा सानै आबादारिफोरा ल' बाहायो आरो जेनेबा गामियावहाय न'खरसे न'खरनै बेबायदि आबादारिफोराल' औ बे मेचनखौहाय बाहायनाय नुनो मोनदों। माने बांसिनैनो जोंनिया खासि बा आखाइजों हानायखौनो नुयो।
औ नोंथां।
औ।
नोंथां ओ बिदिब्ला जोंनि आबादनि बागै सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा?
औ औ। नोंथां दे अब्ला फोजोबदिनि औ गोजोन्थों।
एबा